औ नोंथां खोनादोंना
औ औ खोनादों
औ औ मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ
खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों
औ औ औ दा नोंथांजों मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायलायनो होननानै कल हरनाय जादों नोंथाङा आंनो सावरायलायनो सम होनो हागोन ना
हागोन दे
औ औ दा जोंहा सावरायनो लानाय गुबै आयदायानो जाहैबाय जोंहा जा बैसागु फोरबो बै बैसागु फोरबो फोरबोखौहाय माबादिहै जों खुंलांनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन
औ औ
जोंनि बे बर'नि फालिथाय बैसागु फोरबोआव जोंना बैसागुखौ मा होनो लायनो गाजा गोमजायै बैसागु बोथोरखो गोखा गोखै जानानै जोंनिया बर' फोरा बेफोरबायदिनो बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनानै बिदाय होयो आरो जों बर'फोरा बे बैसागु फोरबोआव बोसोर गोदान जायो।
नांगौ औ।
आरो बेयाव जोंनिया बर'फोरा जोबोद गाजा गोमजायै फालिनाय जायो बे बैसागु बुथोर
औ जायो जायो औ नंगौ थारैनो सैथो।
आंनि बैसागु फोरबो माबानाया माने एक्सप्लेन खालामनाया बिसि मानो
औ औ औ थारैनो ओ दा नोंथाङा बैसागु मोसानायावहाय आइजो एबा हिन्जाव माहारिखौ माबादिहै देलायफब माफब गानफब जोमफबै ओ गाजा गोमजायै मोसानायखौ नुनो मोनो।
औ गाजा गोमजायै बैसागु मोसानायखौ नुनो मोनो मोजाङै थारैनो समायना नुयो। जोंनि बे बर'नि दख'ना आर'नाइ गोजा समायना नुयो।
औ औ औ औ नंगौ सैथो औ औ सैथो खोथा। ओ गाननाय जोमनायनि बिथिङाव मा मा गाननाय नुयो नोंथां बैसागु मोसानायावहाय।
गाननाय जोमनायनि बिथिङाव नुनो मोनो लावगि बिदन। जायखौ होनो जों लावगि बेदननि। आरो गोजा ब्लाउस आर'नाइ फालि ओमफ्राय जान्जियाव गोथां। कालारनि आर'नाइ खायो बेलेक बेलेकबो खायो बा बा बांसिन मोजांसिन नुनो मोनो आरो जोंनि
औ नंगौ सैथो खोथा औ नंगौ। ओ दा थिग बेबादिनो नोंथां बुंलांनाय बादिनो जोंहा बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां? अ औ औ थारैनो ओ बैसागु बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ बैसागु बोथोर-बोथोरावहाय गासैबो मिथिंगा गानि जिब जुनार मानसि दुमसि बिफां लाइफां गासैबो गोदान महर मोनो नङा होमब नों
औ नंगौ मोनो।
औ बिदिन्थि महरै जोंहा बैसागु बोथोरावहाय जोंनि जा दंफां लाइफाङाव ओ गोरलै बिलाइ खिलिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? थिग बेबादिनो जोंहा मिथिंगायानो सोमखोर जाखाङो बेजों लोगोसे जोंहा मानसि सुबुं माहारियाबो बैसागु बोथोरावहाय जेरै जाबायदिहाय रंजानायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा ओ बैसागु बोथोर होनोब्ला जोंहा बैसाग दाननि से खालानिफ्राय जोङो बैसाग दानखौ खुंनाय जायो नङा होमबा मास मोनसे औ थिग बेबादिनो जोंहा गोदोहाय नुनो मोनोमोन मास मोनसे गाहामहाय जोंहा बैसागु फोरबो फालिनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय जोंहा आथिखाल नुनो मोनो बैसागु फोरबोखौ ओ स्नि सानसिमहालागैल' जोङो बैसागो फोरबो फालिनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ औ थाब बे रोखोमैनो जोंहा नायनो थाङोब्ला बैसागु फोरबोखौ ओ मोननै बाहागोआव ओ जों नुनो मोनो नङा होमबा खुंलांनायखौ? जेरैहाय जों नुनो मोनो मानसि बैसागु एबा मोसौ बैसागु नङा होमबा नोंथां? औ औ थिग बे रोख खोमैनो जोंहा मा मा होनोखौ मोसौ बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंहा मोसौ बैसागु सानखालि जोंहा मोसौफोरखौ ओ फुंबिलियावनो जोंहा ओ फुख्रि एबा हाखरफोरावहाय ओ थाव गुबै फोननानै जोंहा थुखैहैनाय जायो नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां।
बे रोखोमैनो जोंहा थुखैखांनानै ओ जा जोंनि न'खरनि मोसौ मोसौफोरखौ थुखैखांनानै जोंहा बायदिसिना रोखोमनि ओ मैगं थाइगंजों जोंहा ओ ओ खुबैनानै जोंहा बायदि रोखोमै सल' ओ माबानाय जायो खननाय जायो जेरैहाय जोंहा बा ओम बाय दि बायदि रोखोमनि बिलाइजों जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरलांबाय था नङा होमबा बायदि बायदि नङा होमबा नोंथां औ थिग बेफोरबादिनो जोंहा मोसौखौहाय ओ थुखैखांनानै जोङो ओ बायदि रोखोमनि हांगार फुननानै जोंहा ओ फोथारसिमहाय हगार हरनाय जायो नङा होमबा उदाङै जाथों उदाङै बेरायथों होननानै थिग बे रोखोमैनो हांगार खौ मानो फुनो होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ जाहाथे ओ उदाङै फोथारावहाय हाग्रा बंग्रायावहाय आदार जाहैनायाव ओ मोसा लख्राफोरा ओ जानो हायाथों होनना एबा गिनानै खारथों होननानै जोंहा फोननाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथा।
थिग बे रोखोमैनो जोंहा मोनाबिलि समावहाय ओ जोंहा मोसौफोरनो फागाबो फागा गोदान ओ बावनानै जोंहा ओ खानाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबादिनो जोंहा बायदि रोखोमै बायदि नेम फालिनानै खुंलांनाय जायो दा ओ अखानायै जा जोंनि मानसि बैसागु जायखौ बुङो जोङो दा बैखालि जोंहा फुंबिलियावनो बैसाग दाननि सेथि खालार होनो बै सानखालिखौ नङा होमबा?
औ।
बै सानखालि जोंहा फुंबिलियावनो न'खरनि गासैबो दुगैस्रां लोबस्रां ओ थानसालियावहाय ओ आलारि बाथि होनानै जोंहा ओ जोंनि लाइमोनफोरा एबा जोंनि न'खरनि उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ ओ मान खालामनाय जायो एबा खुलुमनाय जायो नङा होनबा नोंथां? औ बै सान खालि थिग बे रोखोमैनो गेदेरफोराबो उन्दैफोरखौ अननाय बोर सारस्रिनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेजों लोगोसेनो जोंहा नुबावो गामिनि गेदेर गेदेर बैसोगोरा सुबुंफोर- फोरखौ बोराय बुरै सुबुंफोरखौ जोंहा गामिनि गासैबो लाइमोनफोरा ज' ज' ज' ज' थांनानै जोंहा न'खर न'खर खुलुमहैनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा बै सानखालि औ-औ बेजों लोगोसेनो आरोबाव जों नुबावो जोंहा गामिनि गासैबो रायजो राजा ज' नांनानै जोंहा गामिनि थानसालिफोरावहाय ओ फोरबो खुंहैनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
दा मोसानायनि बिथिङाव बुङोब्ला जोङो नुनो मोनो बैसागुआवहाय ओ सेेंग्रा सिख्ला सिख्ला बोराइ बुरै गथघ' गथाय गासिबो ज' ज' गामिनि फ्राय ओंखारबोनानै जोङो न'खर न'खर बैसागु मोसाथिनायखौ जों नुनो मोनो। दा बैसागु मोसानायाव जोंहा ओ बायदि रोखोमनि दामजु जोंहा बर'फोरनि दामजु लानानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
थारैनो ओ जोंहा दामजुफोर होननानै बुङोब्ला जों मख'नांगोन एबा बुंनांगोन जेरैहाय खाम जथा सेरजा सिफुं तबला बायदि बायदि रोखोमनि दामजुफोरखौ लानानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव बैफोरनि मिलौदो देंखो गबोनाया एबा रिंखांनाया जोंनि सुबुं माहारिनि देहा गोसोआव एबा बैसागु बोथोरावहाय उसिफाव खांहोयो नङा होमबा बैफोरनि गोमनायजों खामनि गोोमनायजों सिफुंनि रोमनायजों नङा होमबा गामियानो गोमखाङो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबादिनो नोंथाङा बुंलांखांनाय बायदिनो एसे आगोलाव बुंलांखांनाय बायदि जोंहा आइजो माहारिफोरा देलायफब माफब बायदिसिना रोखोमनि गहेना फार्थि गानफबनानै ओ जा नोंथाङा बुंलांखादों लावगि दख'ना गानो गोमो जेरैहाय ओ ब्लाउस गोजा गानो फार जोमो बायदिसिना रोखोमनि खानायाव खफा लायो नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो गानफब जोमफब देलाय माफम माफब जोंहा बैसागो मोसानो ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
थिग बे लेखायैनो जोंहा हौवाफोरनि। बिथिङाव बेलायाव बुङोब्ला जों नुनो मोनो हौवाफोरखौबो। गोथां गामसा गाननानै। ओ-आरनाइनि गस्ला गाननानै आरनाइ लानानै जोंहा ओ-देलायफब माफब जोंनि हौवाफोरखौबो मोसा नो ओ-ओंखारबोनाय खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा बे रोखोमैनो ओ जोंहा बैसागुफोर-खौ खौ गाजा गोमजायै ओ ओ-हगार हरो दा बेनि उनावहाय जोङो मखबावनो हायोदि जोङो आरोबाव नुबावो। जानाय लोंनायनि बिथिङाव जों नुबावो जेरैहाय जोंहा। ओ-जुमाय माइब्रानि जुमाय नङा होमबा। ओ-जोंहा औ माइब्रायानि जुमायखौ से बोसोर नै बोसोरनि गाहामनि जोमायखौ जोंहा फि फिनानै बैसागु बोथोराव जों लोंनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा।
औ
जानाय लोंनायनि बिथिङाव मखबावनो हायै जोंहा गोखा गोखै बायदिसिना रोखोमनि मैगं थाइगं। जानायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय। ओ-एक्स जिस्नि ना एकस स्नि था बिदनि जोंहा गोखा गोखै। ओ-मैगं थाइगं जानाय नुनो मोनो दा ओ-गासैखौबो मखजोबनो हायाब्लाबो मोननैसोनि मुंखौ आं मखनो लादों जेरैहाय आ जोङो नुनो मोनो दिंखिया बिलाइ जानाय उम। जोंहा दंबावो बायदिसिना जेरै थालिर फस्ला ओ-बायदि बायदि फुंखा बिलाइ माना मुनि बायदि बायदि गोखा गोखै जों जानो हायो दा जोंहा। नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बैसागो फोरबोआव जोंहा माबाददियै बैसागु फोरबोखौ। ओ-बिदाय होनाय जायो एबा माबादिहाय हगार हरनाय जायो जोंहा माबाददि? हाबाफारि खुंनानै माबाददिहाय रिंगु दामसा एबा हारिमु मोनाबिलि खालामनानै जों। माबायदि हगार हरनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन।
औ औ
दा बैसागु बिदायनि बागै आं बुंनो थांदों जे। जोंनिया बैसागु बिदाय लास खालि गाजा गोमजायै। गामि गफानि आबै आबौ। गासैबो आदा बिदा बिफां बेफोरजों। जमा लोगो नांनानै जोंनिया रायजो मोनसे। माबानानै इयाव माने मोजाङै जमा लोगो नांना खाना जानाय जायो मोनसे। खाजा औ बेफोरबायदि। बिदिनो आरो बायदिसिना गाजा गोमजा मोसानाय फांसन बायदिसिना बेफोरबायदि लाखिनाय जायो बादायलायनाय मोस मोसानाय बादायलायनाय बायदि आरो बायदि बायदि दोंबावो आरो मा होनो लास्ट खालि बैसागु गाजा गोमजायाव बयखौबो फालि गामसा बा ब्लाउस होनानै बैसागु फोरबोखौ बिदाय होनाय जायो आरो।
जायो जायो औ थारैनो सैथो खोथा औ नंगौ।
सिमनो आरो आंनि माबा
औ औ नंगौ नंगौ औ थारैनो सैथो खोथा औ। जोंहा बैसागु बिदाय होननानै बुङोब्ला जोंहा साननै सानथामनि जोबथा बैसागुनि जोबथा सानावहाय जोंहा साननै सानथामनि हाबाफारि लानानै जोंहा बैसागु बिदाय होनाय जायो नङा होनबा नोंथां? गाजा गोमजायै औ। थिग बेबादिनो जोंहा ओ हारिमु मोनाबिलि देंखो मोनाबिलि बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि हाबाफारि लानानै जोंहा समायना रमायनायै गाजा गोमजायै बैसागु फोरबोखौ ओ बिदाय होनाय जायो नंङा होमबा नोंथां। थिग बेबादिनो जोंहा बैसागुआवहाय ओ बायदि रोखोमनि रंजानायजों लोगोसे बायदि रोखोमै जोंङो ओ रंजानाय हाबाफारि खान्थि लाखिनायखौ जों नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
नोंथां ओ खोनादों ना नोंथाङा? औ औ दा जोंहा दिनैनि रायज्लायनायनि जा आयदा बे जोंहा समा जानानै फैबाय